औ नोंथां हेल'
औ
दा नोंथाङा मा खालामनानै दङ।
औ नोंथां आं दा जिरायनानै दङ ओरैनो
औ नोंथांङा सानजौफुनि जाग्रा जाखांबाय नामा?
औ आंङो दा जाथ'वाखै नोंथां ओरैनो जिरायनानै दंङ दा। दसे थानानै जागोन।
दे बे दे
औ
अब्ला नोंथां जोंङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनि? मानो होना आं दा ओ बे आयदाखौ गोसोखांनानैनो नोंथांजों रायज्लायनो होननानै आं कल खालामदों दा बे आयदायानो जाहैबाय बर' न'खर नङा होमबा बर'फोरनि न' माबायदि जायो जों बेखौनो सावरायदिनि
औ
दा आंनो एसे जागाय दिनि नङा होमबा नोंथां
औ औ जागाय जागोन नोंथां
औ दा नोंथाङा माखासे नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि जायो बेखौ फोरमायबानो जाबाय
औ औ
दा जोंङो बर' नखर होनोबा गुबैयै बेखौनो नुनो मोनो जेराव न'नि स्ट्राकचार न'नि थाथाय बेनो जोंहा गुबुन फोरनिजों गोरोबा जेरै साहाजों न' मा न' सोनाबजों सौरा न' खोलाजों इसिं न' सानजाहा बाख्रि न' खोलाहा मोसौ गलि नंङा होमबा नोंथां
औ नंगौ।
औव दा बेखौ जोंङो फल खालामनानै बा बेखौनो जोंङो गोदोनिफ्रायनो फोथायनानै लुबोदों आरो
औव नंगौ नोंथां।
बेबायदि न'खराव हाबफैब्लाथाय सोरबा गोदान मानसिफोरा अ बियो? बरफोरनि न बेफोरबायदि मोनसे गोसोआव साननाया फैखाङो आरो नोंथां।
औव नंगौव।
दैयखराबो जों बांसिनै खोलाजों बानायनानै लानाय जायो। दा बेनो बर न' होनोबा दा बर' नखराव जोंङो गाहायै मोननो-' थाङों जेरै ओ अमा
औ
दाउ हांसो फारौ बैफोरबायदि ओ जिबफोरखौ फिसिनानै बर'फोरा माने संसार जायो आरो नोंथां
औ नंगौ।
औव दा बेनो जोंनि बर नखरफोराव आथिखालाव गाहायै मावजानाय खामानियानो जाहैबाय। बांसिनै आबाद आबादजोंनो जोंङों थांनानै थायो हिसाबै आबाद खौ मावो आबादजोंनो जोंङो ओंखाम जायो। जेरै माइखौ बिनिफ्राय जोंङो लाबावो ओ मैगं थाइगं आबादाव मैगं थाइगंबो हाबबाय। मैगं थाइगंफोरबो मावनाय जायो आरो जोङो बर'फोरा माने ओ ना हमनो थाखायबो माखा जे ओ आइजें आइला बाहायो जेरै जेखाइ खबाइ सेन, खखा दा बेफोरबायदि ओ मुवा बेसादफोरखौ जों बर'फोरनि न'खराव मोननो थाङो आरोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
जेनबा बर'फोरा बेफोर बायदि खामानिखौ मावनो मोजां मोनो जानो मोजां मोनो बेनि थाखायनो दा जोंङो बर' न'खराव माखासे आबाद मावनायाव बाहायनाय आइजें आयला जेरै मोननो थांङों हुकेन बावखा माइ माइ आबादाव जेरै बावखा आरो जों ओ मोसौ लावथि ओ नांगोल जुंगाल मोय आरो हाथर बुख्रुबनो थाखाय हाथुरा होनोमोन बेखौबो दंफांनिफ्राय बानायनाय जायो। उन्दैनिफ्रायनो जोंनि दा बैफोरबायदि माने गासिबो बेसादखौनो बर'फोरा माबाजों मिथिंगायाव मोननाय बेसादफोरजों सोरजिनानै लादों आरो नोंथां।
औ नंगौ।
ओ। दा बर'फोरा माने बेबायदिनो ओ गाजा गोमजायै संसार जाबोदों आरो न'खर फोथांनानै ओ बिजे फिसा गोरोबनानै संसार जाबोनो हायो आरो। दा नोंथाङाबो नोंथांमोननि ओनसोलथिंजाय आथिखालाव बा सिगां समाव माबायदि बर' न'खरखौ नुनो मोनोमोन बेनि बागै सुंद'यै फोरमायनो हागोन।
हागोन नोंथां।
ओ दिनो बर' नालाय बे जोंनि नेमखान्थिया बेबायदिनो एखे रोख रोखोमैनो जायो आरो ओ जोंनि ओन्स ओनसोलावबो बेबादिनो न' लुनाय थानाय बा जानाय लोंनायफोरा गासैबो एखे रोखोमैनो आरो। जेरैहाय ओ जोंनि बर'फोरा ओ जानाय लोंनायनि सायाव बुङोब्ला जोंनि बर'फोरा बांसिनहै नागिरनानै जानायखौ जों नुनो मोनो। जेरैहाय ना खांख्राइ हमनाय हिन्जावफोरनि बागै बुङोब्ला जेरै बिसोरो ना खांख्राइ हमनानै बा बबेबा दाबसे जायगायाव ना गुरहैनानै ना लाबोनाय बा संनानै जाफैनाय बेफोरखौ जों बांसिनै नुनो मोनो आरो जोंनि बर' न'खराव।
जोंहा बायदिसिना मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय मैगं थाइगंखौ बुथुमनानै जायो। जेरै हाग्रानि मैगंफोरखौथ' जायोब्ला जोंहा बांसिनानो मुलि हारिनि मैगं होननानै बुंजायो। जेरै नायगिरनानै मोनो आरो बेफोर मैगंखौ बिदिनो ओ जोंनि बर' ओ न'खरावहाय जोंहा ओ गोदोथ' गासैनिबो न'खराव हिसानसालिया थाखायोमोन। गासैबो हिसानखौ दाजोब मानो होनना बुङोब्ला दानानै लुनानैनो ओ गोदो गानोमोन जोमोमोन नाथाय आथिखालनि मुगायाव एसे खम जाबाय इसान दानाया सोरनावबा सोरनावबा बा न'खरसे न'खरैल'सो बेबायदि हिसान दानायखौ नुनो मोनो आरो आरो बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर' न'खरा ओरैबायदि मोनसे मोजां जेरै जोङो गुबुन हारि फोर फैयोब्ला जों बिसोरखौ सनमान खालामो मान खालामो बिसोरनो जिरायनो थाखाय जोंहा मासिफोरखौ होनाय जायो आरो। बिदिनो जोंनि बर'फोरा गोबां अननाय दङ। बा साननाय दङ आरो नोंथां। ओ बिदिनो बुंनो थाङोब्ला जोंनि ओ हारियाबो ओ बिदिनो जोंनि मुगायाव ओ
जेन'बा गाननाय जोमनाय जानाय लोंनायफोराबो जोंना सोलायनो हमबाय। गोदोनि बायदि नंला आथिखालाव गोबां सोलायबाय ओ आरो गोबां ओ बर'फोरा गोबां गोरों गोराबो जाबोनो हमबाय गोदो एसेबां गोरों गोरा गैयामोनब्लाबो सासे सानै दङ'मोनब्लाबो आथिखालाव गोबां गोरों गोराबो जानो हमबोबाय आरो नोंथां आथिखालनि मुगाजों सोलिफानो थाखाय ओ सोलोंथाइखौबो लाथार लानां लाथारबाय आथिखालाव गासैबो ओ हिनजावसा हिसायानो जा हौवासायानो जा गासैबो सोलोंथाइखौ लाथारबाय आरो नाथाय ओ गोदोथ' ओ बुङोमोन आइजोफोरा सोलोंथाइखौ ओ लायाबाबो जायो होननानै बेबादि बुंनाय सोदोबखौ जों खोनानो मोनोमोन आरो नोंथां ओ आरोबाव बिदिनो जोंहा बर'फोरा बांसिन आबाद मावनानै मोजां मोनो आबादखौ बांसिन मावनायखौ जों नुनो मोनो आरो आथिखालावबो नुनो मोनो आरो गोदोबो जों नुनो मोनो आरो नोंथां। ओ जोंनि बर'फोरा एसे फालांगि मावनायाव एसे खम होननानैबो बुंजायो। फालांगि मावनायाव एसे खमखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां औ औ
दा नों नोंथाङा फोरमायदों जोबोद मोजाङैनो आरो बर' न'खराव जों मोननो हाबावनाय माखासे थाबावनो हागौ नोंथाङा एसे फोरमायबावनो हागोन
ओ आं मोनथिनायावथ'
साथ
जेनेबा बर' न'खराव ओ बुंनो थाङोब्ला जेन'बा जोंनि बर' न' न'खराव ओ गासैबो नेम खान्थि बायदियै सोलियो जेरैहाय जोंहा ओ माबा मोनसे ओ फोरबो फालिनोबाथाय जोंहा न'खर खौ मोजाङै ओ स्र' गोथार खालामना लानाय जायो बिदिनो ओ माबाफोर दाय दोफोनफोर नाङोब्लाबो बेफोरखौ ओ गोथार खालामना लानाय जायो आरो बर' न'खरावहाय मानो होनना बुङोब्ला जोंना ओ बर'फोरा इसोरखौ ओ फालिनो थाखाय गोथार जानायखौ ओ सिगांग्रो सानग्रोनाय जायो आरो नोंथां ओ बिदिनो ओ बर'फोरा आरोबाव ओ बुंनो थाङोब्ला जोङो मोनथिबावो जे ओ बर'फोरा गुबुननि ओ जेन'बा मावनाय दांनाय खौ गुबुननि मा जेनेबा जानाय लोंनायखौ सुखुवआ मानो होनना बुङोब्ला जोंनि बर'नि जानाय लोंनायाबो एसे गुबुन रोखोमनि जायो आरो नोंथां।
बि
आरो मावनाय दांनायाबो एसे गुबुन रोखोमनि जायो आरो‌
बिग नंगौ जोबोद मोजां माने ओ जोंनि बर'फोरनि गेजेराव माखासे बेबायदि दिनै नोंथाङा जोबोद गोथौयै आरो बर'फोरनि सोमोन्दो थानाय संसार बागै फोरमायबाय मिथिनो मोनबाय दा जोंहा नोंथां समाबो जाबायानो नङा होमबा? समाबो जाबायानो ओ बेबायदिनो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव माने गोबां नेमफोर जेरै ओ मा होनो जेरै नेमफोर दं जेनेबा माबाफोर दाय दाय दोफोन जायोबा बेफोरबायदिखौ सुस्रांनानै लानो थाखायबो जोङो नेमफोर सोरजिनानै लाबोदों नङा होमा? बाद खान्थि। औ बेफोरजोंबो बर'फोरा जोंनि समाजखौ गोग्गो आब्रुथि गोनां खालामनानै लाबोदों नङा होमबा नोंथां? दा जेरै जोङो बेबायदिनो ओ मावनाय दांनायजोंल' थाबथानानै थायाखै जोङो रंजानाय बाजानाय फोरबो फोरबो बर' फोरनि गेजेराव मोननो हायो जेरै बैसागु फोरबो खाथि गासा फोरबो। आरो मागो फोरबो। ओंखाम गोरलै जानाय सालामि। बेफोरबायदिनो गोबां माने बर'फोरनि गेजेराव जों मोननो हायो आरो।
औ नंगौ।
मोसानाय रंजानाय आरो जोङो बेबायदिनो बर'फोरनि गेजेराव संसार जानायखौ नोजोर होयोब्ला गावसिनि मोनसे आबुं माने थासारिजों गावसिनि गोसोनि ओ सानस्रि जों सोलिनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां मालायनि गेजेर ज'सोलिनानै थानायखौ नुनो मोना मालायनि आदबफोरजों जों उम सोलायनायखौ नुनो मोना जेराव मानसि थैयोब्लाबो जों गावनिनो आंगो नेमफोरजों जों ओ मा होनो बेनि बिदाय होनायखौ नुनो मोनो। जेरै सारादुहैयो बिदिनो नारजि अरजानाय बेफोरबायदि खान्थिफोरखौ बर'फोरनि गेजेराव नुनो मोनो आरो आरो जोङो हाबा होनाय नङा होमब्ला बेखौबो रायखाानांगोन बर' समाजाव।
औ
नफोरनि बर' न'खराव सासे सेंग्रा बा सासे सिख्ला थायोब्ला सेंग्रानि थाखाय सिख्ला लायनाय आरो सिख्लानि थाखाय सेंग्रा नायनानै हाबा हरनाय बेफोरबायदि खान्थिफोरा बर' समाजाव जों नुनो मोनो आरो फोरबो बर' न'खरनिनो बाहागो नङा होनोमा नोंथां?
औ नोंगौ।
दा जों मिथिनो मोनबाय बेनि गेजेरजों जों बर'फोरादि बेसे माने सिस्टेमेटिक नि गेजेरजों संसार जाबोगासिनो आथिखालावबो इयुनावबो बेबायदिनो जाबाय जों मोनदांनो हायो अब्ला नों नोंथां जोंहा समा जाबाय बिदिनो फिन माब्लाबा समाव जों खाबु ला